हेल' नोंथां
खोनादों ना
खोनादों दे नोंथां
अ मोजाङैनो खोनादों ना आंनि राव
खोनादों दे नोथां मोजाङै नो
अ अ होनब्ला नों थां आङो नों थांखौ कल हरनायनि जाहोनानो जादों आं माने मोन से आयदायाव सावरायनो साननानै नोंथांखौ कल हरदोंमोन आरो
औ
औ नोंथां सावरायजागोन ना
मा आयदामोन?
ओ बिबदिनो जोङो बिफां लाइफांनि सायाव इसे सावरायसै नामा नोंथां?
औ औ सावरायजागोन दे बिदिब्ला नोंथां।
अ
औ।
होनब्ला नोंथाङा जागायनानै होदो नामा बि फां लाइफांनि जा
औ आं एसे जागायनानै एसे बुंलांसै
औ दे।
बिफां लाइफां बुंनो थाङोब्लाथ' जों जोंनि सोरगिदिं न' लामा बायदिफोराव जों बायदि रोखोमनि बिफां लाइफां नुनो मोनो। बायदि बायदि मुंजों मिथिजानाय जेरै फाख्रि बिफां फाख्रि बिफां बिदिनो थाइजौ बिफां आरो खायसे बिफां फोरा जोंनो फिथाइ होयो। जेरै थाइजौ बिफां जाम बिफां बेफोरबायदिनो आमलागु बायदि बायदि थायो। आरो बि फां लाइफांफोरखौ जों दानफायनाङा हायोबा जों बेखौ दाननायनि सिगां जों बिफां गायगोर नांगौ। बिफां आं बिफांनिफाय जों अक्सिजेन मोनो आबहावाखौ फोसाबना लाखियो बिनिखायनो जों बिफांफोरखौ जोथोन लानांगौ।
औ
नोंथाङा एसे फोरमायनानै होलाय
औ बिफां लाइफां बिफां लाइफां होनब्लाथ' जोंनि बे बुहुमाव जोबोद गोनांथार। ओ बिफां लाइफांनिफ्राय जोङो जोबोर मुवा बेसाद मोननो हायो
औ अ
ओ जेरैबायदि जों गिबियावनो गिबिसिन होननानै बुंनो थाङोब्ला जोङो
औ औ
अक्सिजेनखौ जों बिफांनिफ्रायनो मोननाय जायो।
औ औ
अक्सिजेनखौथ' जों हां लानायाव बाहायो नङा होन ब्ला
अ
बिफां लाइफां गैयाब्लाथ' होमबा जोङो दासिमहालागै थांनानै थानाय नङामोन आरो
औ औ नंगौ औ
औ बेनिखायनो जों जेसे हायो एसेनो जों बिफां लाइफांखौ गायनांगौ आरो
औ औ
बिब्दिनो आरो जोङो बेफोरखौ दानफायनो नाङा आरो
औ
दानफाय जोंनाथ' दा गोबां बिफां लाइफां दानफायनायनि जाहोनावनो जोंना दा बिदुंफोरा जोब हमगोना हमला ओ बिदुं बांबोनो हमदों आरो जोंनि मिथिंगाया जोबोद खहा जाबोनो हमदों आरो
औ नंगौ
औ गोदोनि गोदोनि समाव माने जोबोद बिफां लाइफां दं आरो
औ
गोदो जोंनिया बिफां लाइफांजोंनो बुंफबजोबनायमोन
औ
ओ बेबायदि जोंनिया गोदोर गोदेर कल कारखाना बेफोर गैयामोन आरोना
गैयामोन औ
गिदिर गेदेर बिल्डिं बा नोगोर नोगोरमा बिदि गैयामोन आरो
औ
ओ बेनि थाखायनो जोंनिया गोदोनि दिनाव जोबोद आबहावा आबहावाफोराबो मोजांमोन आरो जोंनिया
औ
नाथाय दा आथिखाल मुगायाव जोंनिया जोबोद नोगोर नोगोरमा बानायनाय एबा बेफोरथ' जोंनिया बे जोंनि बायदि गामियारि न' बां गैया बिसोनावथ'
औ ओ
बिसोनाथ' गोबां बिल्डिं बेबायदिसो लुनाय जायोना
औ ओ
बेनि थाखायनो बिथांमोना बिफांखौ दानफायनानै गोदोर गोदोर बिल्डिं लुइयो आरो खाय से खायसे जायगाफोरावबो माने बिबदिनो बिफां थानाय जायगाफोरावबो बिथांमोना बि फांफोरखौ दानस्रांजोबनानै कलकारखाना इन्डास्ट्रि बेफोरखौ बानायनाय जायो आरो
औ औ
बेनिखायनो जोंना आथिखालाव जोबोद बिदुंनि बिबाङाबो बांबोदों। अखानि बिबाङा खम जादों।
खम जादों औ।
फोरनि थाखायनो होननानै आं सानो आरो।
औ
आरो बिफां होनब्लाथ' जोङो बिफांनिफ्रायनो जों जोबोद रोखोमनि जेरैबायदि जग्रा सियार टेबोल। बै सां दरजा ओइ बुहुद बानायनो हायो आरो औ। ओ आरो बिबदिनो जोबोद माने ओ काट काट फोरजोंबोथ' जोङो दा गिदिर गिदिर फारनिसार अ अ बेफोरखौ बानायनो। हायो आरो।
औ
आथिखालनि मुगायाथ' जोबोद माने बेसेन गोसा जाजोब्बाय आरो बे
अ औ काद बाथाम केमसि बा बाटाम बानायनायाव साबसिन जानाय बिफांनि मुं नोंथाङा बुंनो हागोन नामा?
बिब्दिनो बुंनो थाङोब्लाथ' जोङो सिगुन
अ सेथि नाम्बाराव सिगुन औ औ औ। अ
बेफोरखौ होननानै आं खोनानो मोनदों। दों आरो।
अ
नोंथांनि नोंथांनि हिसाबैब्ला
औ
नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन नामा?
आंनि बायदिब्लाबो जों सेथियावनो मोनथिनाय हिसाबै बे सिगुन साल गाम्बारि। बेफोरो बे बेफोरखौ मोजां होननानै सानो आरो बे जाम जाम बिफाङा जिन्थु बोसोर जालांनाय गिदिर गिदिर बेफोरबो मोजां। खान्थाल गिदिर गिदिरफोरा बेफोरखौ मोजां होननानै सानो बे थाम खिमसिबाथामफोर बानायनायाव आरो औ आरो बे आलना फालें बेफोरावथ' सिगुनखौ बानायोब्लाथाय बेयावबो नुनायाव साबसिन नुयो दाबानो आलदा जाखायो नालाय
माने बे सिगुननि माबायाबो जोबोद दाम गोसा आरो बेसे
अ बेसेन गोसा औ नोंथांमोनहा न'आव मा मा बिफां दं बेफोरबायदिनो
सिगुन दं फांब्रै फांबासो आरो फ्रि दं गाम जांहा
अ अ
अ आरो बिदिनो गय बिफां बोग्रि बिफां
अ अ
बोदङ आरो
अ
ओ ओमफ्रायो ओ बेखौ मा होनोथाय जोंनि ओनसोलावथ' बेखौ मिनिसथां होननानै बुंनाय जायो
अ आतसा
मा होनगोनबा बेखौ आं
गासैबो उम बेलेक बेलेक मुङै गाबज्रिनाय जायो नालाय हमनो हास्लाबा आ मोनथिथाय रावै गाबागाव
औ ओनसोल लायै ओनसो औ ओनसोल लायो ओनसो जायोना गुबुन गुबुन बिब्दिनो आरो राधा सुरा रा
अ राधा सुरा थायो कृष्ण सुराबो
अ जोंहानिया राधा सुरा दङ ओमफ्राय बे फां से दंफां दङ आरो बेखो मा होनगोन बेयो माबायदि जायो होनब्ला बे माने दानायफोरा बारा बुवा बेनिया
अ बे गोजौयैनो थं थं
आव थं थाङो आरो बिगुरा बिना लांबाय थायोलै। औ बे बिफांनि नामखौ आं दा। आंखौनो हानाय नंथ'आ दे आं। मोनथिला इखो औ। नोंथांमोनानाव मा मा बिफां दङ।
जोंहानावथ' ओरैनो बे खान्थाल थाइजौ गय बिफां बेबायदिनो गाम्बारि।
औ
बेफोर था दङो आरो। सिगुन आरो फांनैसो दङ औ।
दे बुंलाय बुंग्रोलाय
बिदिनो दङ ओमफ्राय नामफोरखौबो आं मोजाङै मोनथिया। बिबार फिथाइ फिथाइबो गैया बेफोरबायदिनो बन सुजानाय हिसाबै जों बाहायनो हायो बेफोरखौ।
औ औ
बन बाहायनो थाखायबो बिफांनांगौ। बिफांनि बनफोरा साबसिन जायो नालाय औवानिख्रुइ बेनिखायनो उम
जोङो मा मा बिफांनिफ्राय जों फिथाइ मोननो हायो नोंथाङा बुंनो हागोन नामा?
फिथाइ मोननाय बिफाङाथ' बायदि बायदि दङ। जेरै सेथियावनो जों थाइजौ खान्थाल गयनिफ्रायबो जों। फिथाइ मोनो
औ नंगौ।
औ बेबायदिनो आरो खोदोमनिबो फिथाइ थायो।
औ
आमलाखौ हखु जलफाइ बेबायदिनो बेफोरबो बिफां फिथाइ होग्रा बिफांफोरबो
औ
थालिर बिफां लाइफां थालिराबो गोग्लैयो।
औ गोलैयो
बहुद बायदि बायदि फिथाइ होग्रा थायो औ बायदि बायदि मुङै मिथिनो हायो।
नोंथाङा मुंख'नो हागोन नामा थालिरा मा मा
थालेरनि मुंखौ जों बिदिनो जों गाबज्रिबाय थानाय मुङै बुंनो थाङोब्लाथाय मालभग थालिर थायो। थायो आथिया थालिर थायो। आरो बे सिनि साम्फा होननायबो थायो गोदै जाहैबाय ओमफ्राय बियो फिसा फिसा
बे जे मोनसे थालिरखौ मा होननाय जायोथाय
बेखौ बेखौथ' मैगंबो मैगं जानायावल' बाहायनाय जायो नाथाय बेखौ मा होननानै बुङो मिथिया जाहाजि बायदिबो थायो। बे थालिरनि जोङो मैखुन बा बिबार बायदि खौ जों ओंख्रि जानायाव बाहायो। मोजां होननानै सानो आरो बेनियाव जिथु आइरन थायो। जोंनि देहानि थाखाय खायबो माने बेयाव जेबो हासार बिदि मुलि सारनाङा नालाय बेफोरखौ जों मैगं खौ मोजां होननानै सान
अ बिदि औ बे मैखुनजे होनोना
औ
बेखौ माने आं खोनानो मोनदों आरो बिखौ माने जोङो मायब्लाफोर जोंनाव गाराय गुराय
औ औ देहाया बेराम आजार जाबाय थाबा
अ माने बेखौ जाब्ला जोंनिया गाराय बे फोरबायदि जाब्ला आरो मोदोमफोराव रानो होननानै आं खोनानो मोन्दों आरो।
औ औ।
थाङा खोनाफेरदों ना बेखौ?
खोन औ खोनादों बेफोरो जेबो बारा हासार होनाङा बे गावबा गाव हारसिंनो जाखानाय मेगं नालाय बे जोंनि देहानि था खाय मोजां होननानै जों सानो मानो होनबा बेयाव आइरन थायो नालाय। आइरनखौ जोंनि देहायाव नांखाथारगौ। बेनिखायनो बे राम आजार जाबाय थाग्रा मानसिफोरनो जों बेखौ दाउफोरजों रुदबनानै जाबाथाय बेराम आजारा मोजां जायो होननाय खोनायो देहाफोरा मोजाङै थायो।
औ। दे होनब्ला न' नोंथां। जोंना समाबो जाबायमोन।
औ दे होमबा नोंथां।
औ दे गोजोननाय थाबाय।
गोजोननाय थाबाय।
उम